औ
औ खोनादोंना नोंथां
खोनादों नोंथां खोनादों
औ औ अब्ला जोङो माबा ओरैनो दंना नोंथाङा दायो
औ नोंथां दङ ओरैनो दं सिरायनासो दंगासिनो
औ दसे रायनोसै हबा नोंथां नङा होनोमबा बिदि प्लास आ माने जोंनि ओ बोसोर जोबनाय बा दिसेम्बर जानुवारिनि पार्टि जानायफोरा नोंथांमोनसे बोरै सोलियो जोंथि बोरै सोलियो इफोरखौनो एसे सावरायलायनोसै नामा नोंथां
औ जायो नोंथां सावराय जायो औ
जेनेबा आंनो एसे खोन्थाग्रोनोसै आथिखालाव जोंना माने बैसागु बैसागुथ' नंला इयो माने दिसेम्बरनि पार्टि जानाय दिसेम्बर जानुवारिनि पार्टि जानायफोरखौनो एसे खोन्थालायनोसै आरो ना
औ
जिहेतु गोरोब फालियामोनबाबो दानिया जोंना फालियो नङा होमबा बांसिनानो सोरबा सोरबाया जोंनियाथ' मइेनलि बुंनो थाङोब्ला जोंना बैसागु दमासिसो
नंगौ
अब्लाबो माने जोंना माने बेखौबो फालियो नालाय दिसेम्बर जानुवारियावबो जोंना पिकनिक जायो नङा होमबा लावखार ओंखाम जायो
नंगौ
बेखौनो एसे सावरायनोसै जोंना मा जायो डिसेम्बरबाथाय गासिबो सोरबाया लोगोफोरजों बे जेनेबा सोरबाया माने बेलेग बेलेग गामिनि लोगो नांनानै सोरबाया माखासेया एक्सट्रा जायो बेबायदिनो लावखार ओंखाम आरो गामियावबो सोरबाया माने बोराय बुरि बा जयैनो गासिबो गामियाव बेवहाय लोगो नांनानै बोराय बुरि गथ' गथायाइ सोरबाया बेफोरबायदि जायो म आथिखालाव नुनो मोनो माने सिगांनिखौ आरो मोनसेखौ नुनो मोनदों आथिखालावहाय माने सिगां जोङो सिगांनि समावहाय मा जायोमोन जोंना बेफोरबायदि जानुवारि दिसेम्बरनि पिकनिक जानायाहाय लावखार ओंखाम जानाय जोंनिया माने सेंग्रा सिख्ला ज' ज' बांसिन जानायखौहाय नुनो मोनोमोन आरो
नगौ
सेंग्रा सिख्ला ज' ज'नो माने जयै जानायखौहाय बेफोरबायदिखौ बांसिन नुनो मोनोमोन आथिखालाव मा नुलां माने सेंग्रा सिख्लाफोरखौ ज' फा्टिजानाय माने नुनायखौ माने खम नुलांदों आरो जोंनि गामि गामियावहाय
औ
फ्राय माने जोंनि गामियावथ' माने सेंग्रा सिख्ला ज' फाै जानायफ्रा माने गैयानो बाजारानो दङया बिदिनो जोंना जायो बिदिनो सेंग्राफोरबा सेंग्राफोरजोंथ' जायो
औ
एखनबा जोंना बुरि बुरिफोरा बुरि बुरिफोर जायो मथु थे माने मा जोडो आङो बैसागु बैसागु ओ बैसागुसो थांफ्लांबाय थादों ओ जानुवारि दिसेम्बरावहाय आङो जोंनि साइडआव आरो बा जोंनि साइडनिखौ माने बोरायफोरखौ पिकनिक जानायखौ नुनो मोना
नंगौ औ
माने जोंनि ब बिफाफोरखौ आरो जेनेबा जोंनि बाबामोनखौ माने पिकनिक जानायखौ आं नुवाखै जेनेबा आइमोन जानायखौहाय नुबाय
औ
बा जों सेंग्राफोर जानायखौ नुबाय बा सिख्लाफोर जानायखौ नुबाय ओरैनो माने फिफा फिफाफोरनि बेफोरबायदि जानुवारियाव जानायखौ आं नुफेराखै आरो ओरैनो नोंथां मोननिथिजाय जायो नामा
औ नोंथां बेखौ बेखौथ' माने जोङो बुंनांगोन नोंथां मानोना मानोना ओ जोंनि बे दानि गोदान माने जाबुंगोन गोदान जोलैफोरासो बेखौ माने मालायनिफ्राय नुनानै एबा जोङो बै ससियेल मिडिया एबा बायदिसिनानि गेजेरजों गोसारनानै जोङो बिसोरनिफ्राय ओ सोलोंनानैसो जों बेफोर खान्थिखौ बाहायनाय नालाय बिनिखायनो जोङो बुंनो थाङोब्ला जों बै गोदोनि जायफोरा गोदोनि सुबुं बा एसे गोजाम बैसो जानाय जों बिसोरखौ माने नुनो मोना नोंथां बेबायदि बेफोरबायदि जोङो रंजानायखौ नाथाय जोंनि ओ बैसागोफोरावबा जोङो बिसोरखौ नुनो मोनो आरो नोंथां मानोना ओ बे ओ जानुवारिनि बा दिसेम्बरनि पिकनिक एबा ओ लावखार ओंखाम जानाय बेफोरखौ जोङो बे आथिखालनि ओ गोदान जोलै बा आथिखालनि लाइमोनफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो मानोना बिसोर आथिखालनि लाइमोनफोरा बे ससियेल मेडिया बा बायदिसिना बिजोंनि गेजेरजों माने नुनानै सोलोंनानै सोलोंनाय होननानै बुंनांगोन आरो जों बेनि थाखायनो बिसोरो बेफोरबायदिखौ जों मानियो जेनेबा ओ पिकनिक जायो एबा फालियो होननानै जों बुंनांगोन आरो
औ औ नंगौ नंगौ आं बेखौनो सानोमोन आरो ना बेखौ सानांगौ माने जों लाइमोनफोरा जे जायो बा जोंनि माखासे ओ आइमोन बा आबै आबैमोन बेखौथ' होनजाला जेनेबा आइमोन बाजैमोन माने जायो बेफोरबायदि ज' ज' ज जायो खिन्थु माने जोंनि बिफाफोरखौ माने बा बाबामोनखौ माने गामिनि गारजेन जिहेतु गारजेनफोर
औ
माने बेफोरखौ इसोरखौ माने फ्राय माने जानायखौ नुनो मोना आरो
औ
माने बेबायदि आरो ओ सिगांनि समावहाय नुयोमोन माने गामिनि दुब्लि जिहेथु जोंना माराय माइ हाखांनानै नाराफ्राव
औ
नाराफ्राव जानायखौ बांसिन नुयोमोन आरो
नंगौ
आथिखालाव नुयो जेनेबा मा होनो जोंनि जायगानि खाथि खालायावहाय माखासे ओ बेरायग्रा जायगा बाि लावखार ओंखाम जाहैग्रा बेबायदिनो माखासे दै बाज्रुमफोर थानाय बा माखासे बबेबा माने बेफोरबायदिनो मानसिफोर ज' जानानैहाय लावखार ओंखाम जाग्रा जायगाफ्रावहाय बांसिन थांनानै
औ।
बो मा होनो बे फार्स्ट दिसेम्बर आरो जानुवारिनि थिग मा होनो बेखौ लावखार ओंखाम जानायफोरखौहाय बांसिन नुनो थांदों आरो सिगांनि समावथ' नुयोमोन माने ओ बेबायदिनो गामियावनो नाराबारिफ्रावहाय जानाय आरो।
औ
बेबायदिनो जोंना माने दख'ना सुरि खाथेनानै बा स्क्रिन बिदिनो ट्रिपाल खानानैहाय दा गोदोनि समावथ' मा होनो बक्सआबो बै गान दामग्रायाबो माइकसो नङा होमबा माइकआ बै सिगांनि फेम्फा बायदिया गिदिरा माने बेफोरजों दाननायखौहाय नुयोमोन आरो आथिखालावथ' माने गोबां गिद गिद गोदान गो बक्फोर ओंखारबाय नङा होमबा।
नोंगौ।
माने इफोरखौहाय नुयो आरो अब्लाबो माने गामियाव जानायखौ खुब माने खम नुयो आरो ओमफाय नोंथांमोनिथि दाबो गामिफ्राव जायो नामा। ना बेबायदिनो नोंथांमोननिथिंजायनियाबो ओ माखासे बेफोरबायदि जायगाफ्राव थांनानै जाखोयो ना बले गामियावनो दुब्लिफ्राव जायो नोंथांमोननिया।
औ नोंथां बेखौ जोङो मोननै नोजोराव बा मोननै मा ओ नोजोरजोंबो जोङो नुनो हायो नोंथां। जेनेबा माखासेफोरा गामियावनो जायो गामिनि दुब्लि फोरावनो जोङो जानायखौ नुनो मोनो ओमफ्राय माखासे समाव माखासेफोरा थाङो गोबां गोजान-गोजान जायगायाव ओ दावबायनानै जाहोयो जेरै ओ बिदिनो लावखार ओंखाम जाग्रा एबा पिकनिक जाग्रा बायदिसिना जायगाफोर दङ बैफोर जायगाफोराव थांनानै थाङो आरो थांनानै जाहो हैयो माने माखासे ओ बिदिनो हानजा जानानै थाङो। ओ आरो खायसेया हानजा जानानै बिदिनो गामिफोराव जायो बेबायदि आरो नोंथां। बेबायदिनो नोंथाङा जेरै बुंदों आथिखालाव माने गोबां साउन्ड गिदिर बक्स फोर गिदिर-गिदिर बाहायनानै ओ माने पिकनिक जायो। बा बेबायदिनो बिसोरो रंजायो। नाथाय बैजोंनो जोंनि ओ माने बै समाव ओरैबायदि जायो नोंथां जोङो माने सप्ता मोनसेसिम बा सान ओ सप्ता मोनसासिमहालागै जोङो गामिफोराव दावराव खोनानो मोनो आरो खाथि खालायाव माने। बेबायदिनो गोबां माइक दामनाय बा साउन्ड बक्स गिदिर-गिदिर दामनानै दावराव खालामनानै रंजाबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनो। माने जोबोद खस्थ' मोनो आरो बुंनो थाङोब्ला माने। बैफोर गिदिर - गिदिर साउन्ड बक्स बाहायनायनि गेजेरजोंनो माने मा जादों जोंनि गेजेराव मानि साउन्ड गुबुंले जानाय जायखौ बुङो-बुङो। बेयो जोंनियाव जानो हमदों आरो नोंथां। माने बेफोरबायदि नां माने नांगौनि बारा ओ गोसा दामनाय बा गाबहोनायनि थाखायनो साउन्ड गुबुंले जानायाबो जोंनि गेजेराव सोमजिदों। ओ बेबायदिनो गोबां मानसि फोरनियाव माने जेंना सोमजिदों खोमायाव सोरबा मालाबा ओ खम समावनो ओ खोना खोमा खोनायै जानाय बा खोमा आलौनाय सानाय बेफोरबायदि जाहोनाबो माने बैफोर बांद्राय ओ गोसा बा नांगौनि बारा सोदोब रिंनायनि जाहोनावनो बेफोर माने जादों आरो जादों होनना बुंनांगोन जोङो बैफो फोर जाहोनफोरखौ नङा होमबा नोंथां औ औ नुयो जों बेफोरबायदि बिदिनो जानायखौ जों नुनो मोनो
औ गोदोनि समावथ' जोंनिया माने बेफोरबायदि बुस्थु बाहानि रोगाब्राबो रो रोगाबाबो जोंनिया मा होनो तेलाफोरजोंसो नारना लाङोमोन नङा होमबा जोंना साराय ओम साराय सुरायफोरखौ रागाबाबो रोङा आथिखालावथ' नोङो जोङो बेफोरबायदि फिसा फिसौ बुस्थु रोगानो थाखायबो गारि गरा बाहायो।
नंगौ।
बाब ओ जोङो दुब्लियाव हालेवग्रा ट्रेक्टारफोरखौबो जों बाहायनाय जायो।
औ।
नङाबा बेफोरबायाददि माखासे बबेबा जायगाफ्रावबा लावखार ओंखाम जायो बा दुब्लिफाव बा गामिनियावबा मा होनो खर'फ्रावहाय मा होनो माखासे गोजौ जायगाफ्रावहाय जाहैयोबा
औ
माने बेफोरजों जोङो बन बन रोगानानै लांनाय जायो माने गोदोनि समावथ' जोंनिया बेफोरबायदि सिरि सिरि लांनाय जायोमोन नङा होमबा
नोंगौ नोंगौ
थेलाफोरजों नारनानै लांनाय जेरै होनदों नोंथाङा मोसौ गारि मोसौ गारिफोरखौथ' आथिखालाव नुनोनो थांला
नोंगौ औ
जोबोद खमसै आरो माखासे सोरबा नेरसोनल' थालांसै जे ओ मा होनो मोसौ गारिनि थाखाफोरखौल' सोनिबासो अबेबा माने बेबो माने लाख थाबासो नुफ्लाङो गामिफ्रावहाय जोंनियावबो दंमोन बिदिदिनो ओ मो सौगारिनि मा होनो बेखौहाय जिहेथु मोसौ गारिनि साखायावहाय ओ गल सोरगिदिं जे लहा
औ औ
लहा थायो नङा होमबा मोसौ गारिनि साखायावहाय
औ
माने बे दंमोन आरो माने बिदिल' नुसै आथिखालाव अब्ला होमबा जोंना नोंथां दा सावरायनायाबो जाबायानो नङा होमबा
औ नोंथां
ओ समावबो जाबाय जोंना नोंथां
औ नोंथां जागोन दे नोंथां होमबा दे दोनथ'नोसै
अब्ला जों बेयाव दोनथ'नोसै ना नोंथां ना
जागोन नोंथां जागोन
औ औ दे नोंथां दे
दे